नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
ओ नोंथाङा आंनो ओ दान्दि होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथां ओ नोंथांनाव आङो कल हरनायनि जाहोनानो जादों ओ नोंथाङा आंनो ओ दैबानानि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां उम ओ औ ओ दैबानानि थाखायना नोंथां दैबानाया जोंना दाथ' गोबाङानो मा होनो ओ दैलां बोथोर दा जोंना दैलां बोथोर नालाय नोंथां औ इदिनो औ जोंना ओ दैया जुदि अखा हाबाय थायोब्ला जोंना दैया गोबां बारायो नोंथां। ओ बिदिनो औ जोंना ओ दैया बारायनानै ओ जुदि बांद्राय बारायोबा जोंना जुदि दैमाया खाथिफोरावबा जाय ओ जायगाफोरा दैमा खाथियावबा जोंना बिफोरो ओ जायगाफोरा न'फोरा गामिफोरा जोंना लोमसावजोबो नोंथां ओ बिदिनो औ। बिदिनो मा होनो ओ मानसिफोरा बिदिनो थानो जायगा गोयै ओ आरो जानो जायगा गैयै ओंखामखौ मायाव संना जागोन आरो मायाव थागोन बिदि जायो नोंथां। गोबाङानो खस्थ' जायो जोंना दैबाना जायोब्ला। औ बिदिनो जोङो आरो मा होनो बिदिनोथ' ओ गोबां दै जायोब्ला जोंना ओ कारेन्टनि खुन्थाफोरा ओ बायो ओ बिदिनो ओ न'फोरा लोमसावो आरो ओ जोंना गोबाङानो आरो न'फोरा खुख्लानानै ओ मा होनो बिदिनो ओ गोबां ख'हा जायो आरो औ नोंथां। जोंना गोबां ख'हा जायो ओ बिदिनो सोरनिबा जुदि बारि बागान ओ बिफां लाइफां दङोब्ला ओ बिदिनो औवा बागान दङोब्ला बेफोरो जोंना ओ बिदिनो दैया मानोना दैमा नालाय बिदिनो खुरख्ला खुरखा थांनानै ओ बिदि हाफोरखौबो ओ बिदिनो बिफां लाइफां फां फोरखौबो ओ बिसोरो खुख्लानानै माने गैया बानायो आरो नोंथां। ओ दैबाना बुङोब्लाथ' गोबां खस्थ' जायो नोंथां ओ बिदिनो हो औ बिदिनो खस्थ' जायो गोबां ओ आरो ओ बिनि उनाव मा जायो जोंनाथ' बिदिनो हा हु गैयैफोराथ' जोंना गोबाङानो नफोर लांजायोब्ला गोबां खस थ' जायो नोंथां ओ दुखु खस फोरनि गेजेराव सहायना थानो गोनां जायो नोंथां ओ मानोना ओ गुबुन जुदि जों गोरिबब्ला ओ बिदिनो हा हु बेलेगाव गैयाब्ला ओ जोङो मा खामगोन मा मागोन बहा थागोन बहा जागोन बिदि जायो आरो नोंथां दैबाना जा जायोब्ला औ बि दिनो मानोना जोंना दै बानाया ओ अखा हाना थाय जोंना दैया ओ बारायखायो आरो बिनि उनाव ओ सुइस गेटफोरनिफ्राय दै हगारना होयोब्ला ओ गाज्रिसिन जायो आरो नोंथां दैया लोमसावोब्ला औ। ओ बिदिनो दैबाना बुङोब्लाथ' ओ गोबाङानो खस्थ' जायो नोंथां ओ बिदिनो ओ मा होनो दाउसिन दाउला ओ एम्फौ एनलाफोराबो जोंना दैबाना जायोब्लाा थानो खस्थ' जायो। मानसियाल' नङा नोंथां ओ बिदिनो ओ एम्फौ एनलाफोराबो बहा थागोन बहा मागोन जिबौ जिबारफोराबो बिदि गोबां खस्थ' जायो नोंथां ओ बिदिनो जोंना औ आरो जोङो ओ बिदि दैबाना जायोब्ला स्कुलफोराव माबोरै थांगोन आरो माबोरै फरायगोन माबोरै एग्जाम होगोन ओ बेफोरा जोंना गोबां खस्थ' जायो आरो जोंना ओ लामायाथ' खायसे खायसेनो जोबोद गाज्रिनो ओ गाज्रि जायो नालाय नोंथां बिदिनो ओ दैमाफोरा लोम सावला बायोबा ओ बहाबा लामाया बायो ओ बहाब्ला मा होनो बिदिनो गाज्रि जायो ओ आरो एसे अखा हाबाय थाबानो जुदि लामाया गाज्रिबा गोबां खस्थ' जायो स्कुलाव थांनो थाखाय ओ बिदिनो जोङो साइकेल साइकेलजों थांगोन ना गारिजों थांगोन बिदि जायो जोंना लामाया गाज्रि जायोबा ओ माबोरै जोङो दाथ' जोंना एगजाम थाखायोब्ला बिदि जायो माबोरै जोङो एक्जामखौ हैनो थांगोन ओ माबोरै जोङो फरायगोन बिदिनो ओ दानि जुगावथ' कारेन्टदोसो बांसिन फरायो नालाय नोंथां बिदि नो ओ जोंना लाइन खुन्थाफोर कारेन्टनि खुन्थाफोरा बायना थायोब्ला ओ बिदिनो जोंना लाइन हराना नोंथां ओ बिदि ओ बिनि थाखायनो माजों फरायगोन माजों मागोन बिदि ओ एगजाम टाइमाव जुदि बिदि दैबाना जायोब्ला ओ बिदिनो बांद्राय खस्थ' जायो ओ गोदोनि दिनावथ' जोङो मा होनो दैबानाया गोबां जायोमोन नोंथां दा ओ दा बोथोरनि जाहोनाव जोंना दै बानायाबो बांद्राय जानो नागिरला बिनिखायनो बांद्राय खस्थ' जाया नोंथां ओ बिदिनो गोबाङानो ओ माने खस्थ' जायोमोन गोदोनि दिनाव गोदो बांद्राय दैबाना जायोमोन थानो जानो जायगा गैया जायोमोन नोंथां बहा थागोन बहा मागोन जायो बोरमा मोसौफोराबो खस्थ' जायो माखौ जाना थागोन ओ बिदिनो दैबाना लोमसाना फैलाथ जायो नालाय हाग्राफोराबो गाज्रि जायो नालाय मोसौ मोसाफोराबो बहा थागोन बहा मागोन माखौ जागोन माखौ लोंगोन बिदि जायो नोंथां ओ बिदिनो नोंथाङाबो हायोब्ला दैबानानि ओ सायाव एसे फोरमायना होदो नोंथां
औ नोंथां ओ दैबाना होनोब्ला नोंथाङा ओ दा बावैसो ओ बुंलांनाय बायदिनो जायो नोंथां ओ जोङो ओ दैज्लां बोथोराव अखा हानायखौ बांसिन नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां ओ जेब्ला ओ अखा-अखाया बारा हायो बा एबा गोबांसिन हायो ओ अब्ला जोंनि बारि बा दुब्लि बा फुख्रिफोरनि दैफोरा गोबां ओ बुंसारलाङो आरो नोंथां। ओ बिदिनो ओ बिदिनो बुंसारनानै ओ बिदिनो बुंसारनानै ओ गासैनिबो गासैनिबो न'फोरखौ सिथ्लाफोरखौ ओ बिदिनो लोमसावहोयो आरो नोंथां।
बिदिनो ओ बे अखा बारा हानायजों बे अखा बारा हानायजों जोङो जोंनि थाखाय जोबोर ओ खहा जायो आरो नोंथां। ओ गुबुनफोर जि बुंनो थाङोब्ला गुबुन जायगाफोराव बिदिनो गोबां नै गोबां खहा खालामनाय नुनो मोनो नों थां बिदिनो जेरैहाय ओ मानसिनि ओ मानसिनि न' बां थाग्रा न'फोरखौबो ओब गोबां ओ दैबाना जो खहा खालामो बेजों लोगोसे ओ मानसिनि थानाय न'फोर आरि जिब जुनारफोर थानाय जायगाफोरखौबो जोबोर खहा खालामो आरो नोंथां।
बिदिनो जोङो ओ दैबाना दैबानायाव जोङो जोंनि थाखाय जोबोर खहा जायो आरो नोंथां। बुंनो थांब्ला ओ जों बा जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि खाथि खालायाव ओ बेफोरबादिखौ जोङो बेफोरबादि दैबाना जानानै ओ गोबां खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनदों एबा खोनानो मोनदों आरो नोंथां। बिदिनो जोङो ओ दैबाना अखा हायोब्ला जोङो जोंनि थाखाय गोबां खहा जा-जायो नालाय नोंथां बेनि खायनो जोङो ओ बेफोरबादि अ-अखाबा गोबां हानायखौ जोङो बाजायो आरो नोंथां। बिदिनो ओ नोंथाङा बुंलांनाय बादिनो ओ दै बानाया जोंनि थाखाय जोबोर ओ खहा गोनां आरो नोंथां। बिदिनो जोङो ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिसो ओ दैबाना जायोब्ला ओ गोबां लामाफोरहाबो लामा दलं बेफोरबो ओ जोबोर खहा जायो नोंथां। ओबिदिनो जेरैहाय नोंथाङा बुंनायबादि ओ लामा जे- जेरै ओ एगजामाव एगजाम थाफ्लांबा जोङो जोंनि जोंनि थाखाय जों एगजाम हैनो थाखाय जोङो ओ जेब्ला लामा गाज्रि जायो अब ब्ला जोंनि थाखाय ओ जोबोर एगजाम हैनो थांनायाव जोबोर खस्थ' जायो आरो नोंथां।
औ।
बिदिनो जोङो ओ अखा हा अखाया गोबां हायोब्ला जोंनि थाखाय ओ जोबोर खहा जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
पिकिनि जोङो ओ दैबानाया जोंनि थाखायबो जिब जुनारफोरनि थाखायबो गोबां ओ खहा लाबोयो नोंथां।
औ
बेनिखायनो जोङो ओ दैबाना होनोब्ला जोङो बेख- बेखौनो जोङो बुंनो नांगोन आरो नोंथां। बिदिनो ओ नोंथाङाबो माबाफोर ओ फोरमायनो दंबावो नामा? दैबानानि बागै नोंथां?
औ नोंथां। ओ बिदिनो जोंना दैबाना जायोब्लाथ' ओ दा। नोंथाङा जिखिनि बुंलांबाय बेफोरो गासैबो। नोंगौआनो नोंथां ओ मा होनो। जोंना खायसे खायसे जायगायाव जोंना स्कुलफोराबो कलेज। फोराबो लोमसाव जोबो नोंथां। ओ बिनिफ्राय टाउन सहरफोरा बोथ' गोबाङानो दोमसावो ओ बिदिनो। दैबानाया जोंहा आसामाव बांसिन जायो होनोब्ला। ओ मा होनो बिदिनो एसे अखा हाब्लानो। जोंना गुवाहाटिया ओ दैबानाजों लोमसाव जोबनायखौ नुनो मोनो जोङो औ नोंथां। ओ बिदिनो ओ बिसोरनाबो ओ जों दा जों गुवाहाटि। जायगायाव जों थाया बिदिनो ओ इन्टारनेटनि गेजेरजों जों नुनो मोनो नोंथां। बिदिनो जुदि बिसोराबो। औ अबावबा अफिसफोर अफिसफोराव खामानि दङोब्ला। बिदिनो बहाबाफोर खामानि दङोब्ला बिसोरो थांनो थाखाय जोबोर खस्थ' थ जायो मानोना बिदि एसे एसे अखा हाब्लानो दा गुवाहाटि। फोर जायगाफोरा लोमसावो ओ जों इन्टारनेटाव नुनो मोनो नोंथां। ओ बिसोरो माबायदि थायो ओ गोबां खस्थ' जायो आरो नोंथां। ओ बिसोरो। औ बिसोरो टाउन जायगायाव थायो नालाय ओ बिसोरनि। टाउन जायगाया माबायदि लोमो बेखौ जोङो बांद्राय मिथि थिया जोङो माने ओ जोंनि ओ गामि ओनसोलाल'सो। दै बाना जाब्ला अखा हाब्ला ओ लोमो। बायदि मोनोमोन नाथाय बि गुवाहाटी बायसा टाउनाबो ओ। दैबाना जायो आरो एसे एसे अख हाब्लानो औ हो। दैया लोमसावजोबो नोंथां ओ बिदिब्ला जोङो दोन थनोसै नामा नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय?
औ नोंथां।
औ औ दे।